औ नोंथां ओ नोंथाङां मोजाङैनो खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
अह नोंथांजों आं मोनसे गोनांथार ओ आयदानि सायाव सावरायनो होन्नासो ओ फन हरनाय जादोंमोन नोंथां औ नोंथाङा ओ मोनथिनाय जायखि जाया मोनसे आयदानि सायाव आंनो फोरमायनो हागोन ना।
बुङोबा जोङो आथिखालनि ओ सोलोंथाइ बिथिंनि सायाव जोंनि लाइमोन फोरनि सोमोन्दै जोङो सावरायोबा गोबां मोजां मानो होननानै बुङोबा जोङो आथिखालाव जों सोलोंथाइ जोंनि लाइमोनफोरा गोबां गाज्रि गोहोम फारसे जोङो थांनायखौ जोङो नुनो मोन दों नङा होमबा नोंथां थिक बेबायदिनो जोंनि लाइमोनफोरनि जोंहा ओ माखासे सोलोंथाइ बिथिङा जोंहा गाहाय फारसे थांनाय जोङो बेखौ सावरायनो हायो ।बेबायदिनो जोङो बेयो आरो जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आरो सावरायोबा आरो जोङो बयबो मिथिलायोबा जोबोद जोंनि थाखाय इयुन जोलैनि थाखाय जोंहा जोबोद मोजां नङा होमबा नोंथां? थिग बेबायदिनो जोङोयो जोंनि लाइमोनफोरनि सोलोंथाइ बिथिङा जोङो गाहाय फारसे थांनाय होननानै बुङोबा जोंनि लाइमोन नि सोलोंथाइ बिथिङा जोंहा जौगानायजों लोगोसे बिदिनो माखासेखिनि पारसेटआ जोंहा गाहाय फारसे थांदों बेफोरनि गुबै गुबै गुबै जाहोनफोराव दङ बेबायदिनो जोंहा माखासे बिमा बिफा आरो न'खरनि जोथोन गैयै आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे बिमा बिफानि ओ दावदाव अननाय आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे ओ मा होननानै बुङो माखासे गुबुननि फारसे जोङो बा गुबुनजों जोङो खारफानाय नङा होमबा नों थां बा गुननि गा-गाज्रि हुदा बा गाज्रि आखल आखु बेखौ नुनानै नायनानै बेबायदिनो सोलोंनाय गुबुनखौ जोङो मोजांखौ नायनानै जोङो खारफानो नागारो जोङो गाज्रिखौ नायनानै गाज्रिजों थांफानाय नङा होनबा नोंथां? थिग बेबायदिनो जोङो बेफोरनि सा सावरायनो हायो जोङो सासे ओ गथ'खौ बा सासे गथ'नि गुदि सोलोंथाइ होननानै बुङोब बा जोंङो बिमा बिफानिफ्रायनो जागायो। बिनि देरेजासिम बा बियो हारसिं गसंनो हाजासिम जोङो बिमा बिफायानो जोथोन लायोबा जोंहा मोजां सा से गथ'नि बा खुदियानि जोंहा ओ गोदि गु-गुदि सोलोंथाइ होनोबा बिमानिफ्रायनो जागायजेनो बा न'खरनिफ्रायनो जागायजेनो जेरैहाय जोंहा बिसोरनि माखासे राव फाव जोङो माखासे जोंनि मा होननानै बुङो जोंनि उन्दैफोरनि माखासे राव आरो फाव बेफोरो जागायो होननानै बुङोबा जोङो बि बिफनि रायदावनाय बायनाय आरो बेबायदिनो बे माखासे बुरखायनाय बेफोरनि जायो आरो जेरैहाय जोङो बेखौनो मख'नो हायो ओ जोङो उन्दै रायदावनाय बा बुरखायनाय होननानै बुङोबा जोङो आरो बिसोरनि गुदि राव रोंजेननाय होननानै बुङोबा जों बिमाफोरा जो दैखौ अ होननानै फोरोंनाय ओंखामखौ माम होननानै फोरोंनाय बै बेफोरनिफ्रायनो लासै लासै उन्दैफोरा हमदांनानै बिमा बिफानि आरो न'रनि मानसि बेफोरनि लाय रायायनायखौ खोनादाव खोनादाव आरो बुंदाव बुंदाव रायलायनानै जोङो रोंलाङो बेबो मोनसे सोलोंथाइ। आरो बेबायदिनो जोङो फरायसालिनि गुदि सोलोंथाइखौ जोङो लाजेनो फरायसालिनि गुदि सोलों थायाव जोंहा खोब बिमा बिफाया जथों लानाया मोजां मानो होननानै बुङोबा बे समाव ओ उन्दैफोरा बिसोरो फरायनायनि फारसे जेबो मिथिया आरो फरायोब्ला मा जायो फरायनाया मानो गोनां आरो बेसेबां गोनां आरो बिनि सोमोन्दै बारा मिथिया बिसोरो खालि मा फरायनांगौ नालाय फरायगोन आरो बिसोरो बा माब्लाबा समाव बानानै बिसोरो माखासे फरायालासेबो फरायदों बेफोरबायदि थगायनाय बा बिसोरो गावखौ फोलानाय बेफोरबायदिसिम थाङो बेनिखायनो जोङो उन्दै समाव खोब जोथोन लानांगौ आरो नोंथां। बेबायदिनो जोङो बिमा बिफाफ्रा गाइड खालामनांगौ बा जोङो बिमा बिफाफ्रा बेबायदिनो माखासे जोथोन लानांगौ जे गथ'आ फरायदोंना फरायाखै सोरबायदि मानसिफोरजों लोगो जादों बा सोरबदि बायदि ओ माबायदि आखुनि मानसिजों लोगो जादों आरो माबायदि आखुखौ बिसोरो सोलोंगासिनो दङ बेफोरबायदिखौ जोङो नोजोर होन नांगौ आरो आथिखालावथ' जोङो ससियेल मिडियानि जुग बेबायदिनो ससियेल मिडियानि जुगाव जोङो माखासे उन्दैफोरा जोङो मबाइलजों बा फन जों बेबायदिनो ससियेल मिडियााजों गोबां माखासे गाज्रि थासारिसिम ओ दावगालांगासिनो दं नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो माखासे खायफाया मोजांजों थांदोंबा बिनि बांसिनानो जोंहा गाज्रि फारसे थांदों बेबायदिनो बेरायनाय बेरायनायफोरा बांदों आरो बेबायदिनो फुजा मेला जानाय हुदाया बांलांदों जायनि जाहोनाव फरायनायाव फारसे गोसो बोनो हायाखै नङा होमबा नोंथां आरो बेबायदिनो माखासे बेबो जोङो नुनो मोनदों जायखौ जोङो मोजां नंथारा ना निसा बुस्थु बायहाय नानै जोंहा बेरायनानै थानाय फरायनांगौ समखौ लस खालामनाय आरो सासेया गुबुन सासेखौ नुनानै बेबायदिनो सोलोंनाय बिसोरजों खारफादावनाय बा थाङै थाङै थांनानै बेबायदिनो साफा सानफा साफा सानफा साफा जोंहा बेखार सुबुङा बिदिनो एरलांदों आरो जोंहा मोनसेया जाहैबाय जोंहा फरायसालिखौ जोङो फरायनायखौ जोङो गेजेर ससेयाव नागारनाय नङा होमबा नोंथां जेरैहाय नाइन टेन बेबायदिनो बेबायदिनो मेट्रिक पास जाखांनानै माखासे कलेज साबजेननाय समाव जों माखासे फरायनायखौ नागारनाय नङा होमबा नोंथां बेफोरो जोङो जाफ्लेगासिनो थायो आरो बेफोरखौ जोङो होबथानो थाखाय जोंनि गामिनि आफादफोर ओनसोलनि आफाद बेफोरो आरो फरायसालिनि माखासे फोरोंगिरिफोर बिसोरो खोब नोजोर होनाय गोनां बिसोरखौ जोङो ओरैबायदि जोथोन लानो नांगौ बिसोरो बबेयाव दं बिसोरो मा मावदों बिसोरनि फरायनाया माबायदि दावगादों बिसोरो मानो फरायाखै मानो हाबालासि थानो नागिरदों बैफोरखौ नोजोर बोनानै बेसोरखौ बुजाय आजाय खालामनानै बा माखासे बिसोरनि समयसा बा बिसोरनि जाहोनफोरखौ नायबिजिरनानै बिसोरनि जाहोनफोरखौ जोङो सुफुंनो नाजानाय नङा होमबा नोंथां नि गेजेरजों जोङो फरायसाफोरखौ फरायनाय बिथिं फारसे लाबोफिननो हायो आरो नोंथां आंनि नोंथांनि नोंथांनिसिम फोरमायनाया बेनो नोंथां नोंथाङाबो माखासे सोलोंथ नि बिथिङाव फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
फोरनोथां हागोन आ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जोङो मा होनो जोंनि जिउआव एबा सुबुंनि जिउआव मोनसे गोनांथार बाहागोन होन्नानै बुंनो नांगोन मानो होनोब्ला सोलोंथाइ बेखानो जाहैबाय सुबुंनि जिउ दानाय आरो समाजनि समाज दानायाव मोनसे गोनांथार बिफाव लायो जायनि जाउनाव मा होनो सोलोंथ मोनसे एंगारा हायै सुबुंनि मोनसे बाहागो बे सोलोंथखौ जो लानोबा गिबियावनो सोलोंथखौ जोङो लानो थाखाय जोङो फरायसालिफोरावसो लानो गोनां जायो आरो जोङो सोलोंथखौ मोननै रोखोमनि मोनो जेरै जोङो न'आव मोननाय सोलोंथाइ आरो फरायसालियाव मोननाय सोलोंथाइ बे न'आव मोननाय सोलोंथायाइया जाहैबाय बिमा बिफानिफ्राय मोननाय जेरै जोङो उन्दै समाव जेब्ला जोनोम जायो। अब्ला बै समाव जोङो जेबो जोङो रोङा खालि जोङो जोनोम जानानैल' फैदों आरो बे सम समाव जोङो बिमा बिफाया जेब्ला जोंखौ खााङै बाङै फेदेरो अब्ला जों जेब्ला जोङो बिमा बिफाया मा होनो जोंखौ रायदावो अब्ला जों गिबिसिन खोनाजेनो। बै खोनाजेन्नायाव ओ
औ।
बे जेब्ला खोन जेनो अब्ला जोङो गिबिसिन जों मा बिनिफ्रायनो जोंनिया सोलोंनाया जागोन। आरो जेब्ला जोङो बिमा बिफाया जोंखौ रायदावो, अब्लानिफ्रायनो जों खोनानो मोनो बुजि मोना मोननाय फैयो आरो जेब्ला जोङो, लासै लासै देरो अब्ला जोंबो दिनै एफा गाबोन एफा जोङो ओ सोलोंथाइफोरखौ जोङो लाबोबाय थायो सोरनिफ्राय बिमा बिफानिफ्राय। बिमा बिफाया दिनै जोंखौ रायदावो औ बाबा नों होननानै जोंखौ बिदि खोथाफोरखौ जों रायदाव बेफोरखौ जों खोनासंनानै जोङो सोलोङो अब्ला, सोलोंनायनिफ्रायनो जोङो मा खोनासंनाया जोंना जौगायो आरो। सोलोंथाया थिग बेबायदिनो जोङो जेब्ला देरो अ अब्ला जोङो जोंखौ जों गिबि जोंखौ गुदि सोलोंथाइयाव एबा ओ फरायसालियाव जोंखौ हेंगार हरजेनो जेब्ला जोंखौ हगारजेरो अब्ला जोङो फोरोंगिरिनिफ्राय जोङो गिबि जों ङो सोलोंथायखौ मोनो बेबायदिनो जोंनि सोलों हाया ओ मा होनो ओ मोनसे ओ मा होनो ओ मा होनो बेखौ सोलोंथाइनि मोनसे बाहागोआ जायो आरो जोंनाव ।जेरै जोङो सोरखारि हिसाबै एबा जोंखौ सोलोंथाइनि माबाखौ रोंगौथिखौ मोननो थाखाय जों मा बेखौ फरमेल इडुकेसनखौ एबा फरमेल लार्निंखौ जों बेनिफिट मोनो आरो फर सोलोंथाइखौ थिग बेबायदिनो जोङो जेब्ला जोङो मा मोनसे जोंनि ओ गुबुननो देखायनांगौबा जो बेफोर ओ सोलोंथाइखौ जेब्ला जोङो लायो अब्ला जोङो बे सोलोंथाइखौ गावबा गाव बेसेबां लादों बे बेनि फोरमानलाइखौबो जों मोनो थिग बेबायदिनो जोङो गुबुननि सिगाङाव जों बेफोर सोलोंथाइखौ जोङो दिन्थिनो हानाय जाहैयो आरो थिग बेबायदिनो जोङो मान सोलोंथाइया ओ जोंनि जिउआव मोनसे गोनांथार बिफाव लायो आरो थिग बेबायदिनो सोलोंथाइ गैयाब्ला सासे सासे सुबुङा मा होनो जिउ दानायाव ओ गोब्राबबो जानो हागौ खायफाया मानो होनोब्ला सोलों थाइनि गेजेरजों जोङो जिउखौ गोबां दानो हायो जेरै जोङो साखरि मावनाय सोरखारि साख्रि मावनो थाखाय जोंनो सोरखारि मा होनो ओ जोंनो सोलोंथाइ नांगोन थिग बेबायदिनो जोङो सोलोंथाइखौ लानानै जोङो जिउआव बेबायदिनो साख्रि लानानै जिउखौ जों खुंनो हायो आरो मोनसे जोङो समाजावबो जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोङो मोनसे गोग्गो समाजखौ दानो हा रो थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव थानाय मा होनो समाजाव ओ मा होनो जानाय जायखि जाया जेंनाफोरखौनो जोङो सोलोंथाइ गैयाब्ला जों सु सुस्रांनो हायाबो जानांगौ थिग बेबायदिनो जों सोलोंथाइनि गेजेरजों जो मा होनो समाजखौ ओ ओ फोसाबनोबो हायो आरो जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हायो रायजोफोरखौ जोङो बें नो हायो थिग बेबायदिनो जो जोंनि हालामावबो गोबांसो सोलोंथाइ लानानै गोबां गेदेर गेदेर सोलोंथाइगिरिफोरा जोंनि जोंखौ एबा सुबुं माहारिखौ ओ जिउ लामायाव दैदेननायाव मोनसे मा होनो दैदेनगासिनो जेरै जोङो ओ गोदोर गोदोर जोङो सोलोंथायनि गेजेरजों जोङो आइ पि एस ओ मा होनो आइ ए एस बिदिनो जों कालेक्टर गोबां सोरबा अफिसार बेबायदिनो जों सोरबा पुलिस अफिसार सोरबा बिदिनो कामान्देन्ट बिदिनो गोबां सोलोंथाइ लानानै जोङो जाब बोनायखौ नुनो मोन्दों आरो। बेनिखायनो जोंनि जिउआव सोलोंथ गोनां आरो ।सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो मा होनो ओ जिउआव मोनसे ओ लाथिख' जानाय बायदिबो होननानै बुंनां गोन मानो होनब्ला ओ मा होनो ओ सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो जेरै ओ मावनासो जानो गोनां जायो जेरै गुबुन उनाव जोङो हाजिरा खामला मावनानै जा जानो गोनां जागोन आरो बेबायदिनो जोंनो सोलोंथायखौ नांगौ सोलोंथाय लाब्लासो जोङो ओ सोरखारि साख्रि बायदि जिउनि दैदेननाय लामाखौ जोङो मावनो हागोन नङा होमबा नोंथां दिनै जों सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो ओ जोंनि ओ समाजाव एबा जोंनि बुहुमाव गोबां गेदेर गेदेर जों दाजिमारिफोरबो जोङो दिहुननो हादों नाथाय बेफोर दाजेमफोरखौ एबा बेफोर ओ दाजेम फोरखौ मानो होन सोलोंथाइ गैयाबाथ' जों दिहुननो हानाय नङामोन जेरै जोङो गारि मथरफोरखौबो ओ बानायनो थाखाय जोनो इन्जि- इनजिनियार नांगोन बेैफोर इन्जिनियार मानि थाखाय जानो हादों सोलोंथाइ सोलोंथाइनि थाखायसो बेफोर जानांगौ दिनै जोङो अख्रां सायाव दावबायनो हादों जेरै जोङो मा होनो रकेटफोरजों जोङो अखाफोर नि अखाफोराव थांनो हानाय मोनसे जादों आरो मोनसे मा होनो जोङो गुबुन दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे ससे थांनो थाखाय जोङो खम समनि गेजेराव जोङो उरां जाहाजफोरखौ बाहायनो हादों बेफोरबायदिनो जोंनि सोलोंथाइखौ लानो हादों आरो नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां समावथ' जानानै फैबाय उनाव नोंथांजों सावराय फिनो नोसै नामा नोंथां औ दे दे होमबा नोंथां दे साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम औ